औ औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां
औ
बोरै दोरोङारि ओंख्रि जानायखौ बोरैहाय ओ जायो
औ औ मोजां खोनायाखै नोंथां नांथादो। हेल'
नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन औ।
औ जों बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि होननानै बुंनो थाङो जों मोनजायो दिनै बर'फ्रा ओंखामजों लोगो से जों बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ संनानै जायो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बिदिनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो सबाय, बिदिनो जोङो नार जि अमा, सबायजों दाउजों, सबाय अनला बेफोरो बर'नि माने एंगार हायै माने बर'नि बियो ओंख्रि आरो बिदिनो बर'फ्रा ना फामखौबो जोङो जायो नाफामाबो जोंनि एंगार हायै ओंख्रि नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
जों गोबां ओंख्रिखौ जों बर'फ्रा गावगायनि आदार हिसाबाव जायो जों दिनै बेफोरो जोंनि बर'नि एंगार हायै ओंख्रि आरो जों बर'फोरा अ नाफामखौ जोङो जायो नाफामाथ' जोंनि थाखाय मोजां ओंख्रि नङा होमबा जाय ओंख्रि खौ जोङो दिनै बर'फ्रा जि आइ टेकावबो सोंनानै लानो हाबाय थिग बिदिनो जोङो सबाय ओंख्रिखौबो जोङो जायो जेरै गंगार दुन्दिया होयोब्ला बे सबाइनि मोननाया मोजां जायो आरो सबाइखौ जों अनला हिसाबावबो जों संनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
जोङो मिथिंगायाव मोननाय आरो गोबां ओंख्रिखौ जों खनसायनानै दायो दायो जोङो जेनेबा सिब्रु सिब्रु ओंख्रि जायखौ जोङो दुब्लि फोथाराव दायो मोनो नङा होमबा? थिग बिदिनो जोङो आरो लाफा सायखं बिदिनो जोङो खिफि बेन्दों आरो लोगोसे जोङो मिथिंगायावनो मोननाय जेरै खारं बिबारा दायो दैज्लां बोथोराव बारो बेखौबो जोङो बर'फोरा जायो आरो जोङो गाम्बारिफोरनिबो अनला जायो बिदिनो अनलाखौ जों बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जों अन गुन्दैखौ जों देग्लिनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
बेनिफ्राय नाखांनायनि उनाव जो जोङो अन गुन्दैखौ देखांनानै जोङो थिग बिदिनो आरो गोबां ओंख्रिजों जोङो ओंखाम माबा अनलाखौ जों जायो बिदिनो जोङो लाइ अनला मुला बिलाइनि अनला बिदिनो जोङो आरो मुला बेदरखौ जोंबो जों अनला जायो बिदिनो गोबां ओंख्रिजों जों बर'फ्रा जायो आरो जोंनि थाखाय अनला जानो थाखाय जोंहा खारै नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ
जोङो खारैखौ गोबां माबानि बिथिंनिफ्राय जोङो मोननो हायो जेरै जोङो ओ अवाजो माबाजों बनायनाय जायखौ जोङो थालिर फस्लाजों बनायनायखौ जोङो बेखौबो मो जोङो मोनो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ मिथिंगानिनो फोराय मोननाय जेरै जोङो बेसर बिबारनि साबाखौबो सावनानै जों खारै बनायो। थिग बिदिनो जोङो ओ सिबिं, बेसरनि सिबिंनि जाबारखौबो जों संनानै जों खारै बनायो बिदिनो लोगोसे जोङो सबाय बिमा जायखौ जोङो बेफोरनिफ्राय ओ सावनानैबो जोङो खारैखौ बनायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बोरैहाय खारैखौ ओ अनला ओंख्रि जायो बांसिन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय।
औ नोंथां। जोंनिथिंबो खारै होनोब्लाथ जोङो माने नआवनो बानायनानै लायो।
बेखौ मानिफ्राय बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै जोङो थालिर बिफांनिफ्राय, बा थालिर बे मादानिफाय ओमफाय लोगोसे सिबिं सबाय बे बिफांनिफाय जोङो बांसिन अ। आरो बेसर बेफोरनिफ्राय जोङो बेफोर बिफांनिफ्राय जोङो बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो बा जोङो बानायनानै लायो। ओ थिग बे बायदिनो जोङो ओ थालिर खौ जोङो दाननानै फोराननानै उनाव सावनानै बिदि हांगारखौ जोङो बानायनानै दोनो बा लायो। जोङो जेब्ला नांगौ जायो अब्लानिया बेयाव दै होनानै जोङो सरनानै बेखौ खारै दिहुननानै जों बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो। ओ जेरै जोङो ओं सबाइ ओ खारैजों ओंख्रि जायो होनब्ला जोङो जोङो नारजिखौ जोङो जायो खारिजों, सबायखौ जोङो खारिजों जायो, मैथा ओंख्रिखौबो जोङो खारिजों जायो, ओमफाय लाइ लाफाखौबो जोङो खारै जायो, औ बे बाय बिदिनो आरो अनला ओंख्रिखोबो जोङो खारै जायो, थिक बे बायदिनो जोङो अनला ओंख्रि खौ गोबां माने आलादा आलादा मुवाफोरजों ओ होफानानै जोङो जानो हायो। जेरै- ओ अनला ओंख्रिजों बासिखा बिबार, अनला ओंख्रिजों सिब्रु बिबार, अनला ओंख्रिजों ओ ओ गाम्बारि बिबार, अनला ओंख्रिजों सजना बिबार, अनला ओंख्रिजों खार खानदाय बिबार, ओ अनला ओंख्रिजों ओ औवा मेवाइ, आरोबाव औवा ओ अनला ओंख्रिजों आरोबाव जोङो बै ओ लाइफोरनि बिबारखोबो जोङो होफानानै जायोब्ला जोबोद ओ मोदोमफ्रु जायो बा मोदोमो। थ बे बायदिनो अनलाखौ मानि गोबां रोखोम बायदिसिना बिबार फोर बा मैगंफोर होफानानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो बेै मोदोमफुल बिबारखोबो जों अनला होनानै अनलायाव होनानै बा अनला संनानै जोङो जायो। बिनि
औ।
मोदोमफुलनि बिलाइखौबो जोङो ओ अनलायाव अनला ओंख्रियाव होनानै जा जायोब्ला एसे गोखा गोखा बा खाथो खाथो बिराद मोजां जायो आरो जानो। बे बायदि जों जायो। ओ बेफोरबायदिनो जों दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जों जायो। बेनि अनगायैबो जों माखासे हाग्रायाव मोननाय ओ जों बेफोरखौबो जोंङो खारै मैगंफोरजों बा खारैजों जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो हाग्रा मोननायफोर होनोब्ला जोङो बे थास' थास' बिबारखौबो जों मालाबा खारै होनानै जायो। ओमफ्राय जोङो थास' बेदर बे हाग्रानि थास' बेदरबो जोङो बेखौ खारै होननानै लायो आरो समाव जोङो थावजोंबो जायो। बेबायदि जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ आरो सजना बिलाइखौबो जोङो खारै होनानै जायो जोबोद गोथाव जायो बे सजना बिलाया खारै होनानै जायोब्ला रै मोनलाानो ओ बेफोरबायदि जों जायो आरो मैथा ओंख्रियावबो जोङो होनानै जायो ओ बेफोरबायदिनो जायो आरो जोङो माने खारैखौ गोबां ओंख्रिफ्रा होनानै औ
नोंगौ नोंथां बुंनाया गासैबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जानायजों गोरोबफलेनाय आरो जों आं बेजोंनो सरजाब फानानै आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुुबैबावदों नोंदां जों दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव जों बर'फोरा साम' जायो नङा होमबा साम'खौ जोङो गोबां रोखोमै जोङो जानो हायो जेरै जोङो जोगोनारजोंबो जोङो साम'खौ जायो आरो सबायजोंबो जों साम'खौ संनानै जायो नङा होमबा आरो बिदिनो जों साब' गोजाबो जोङो आलुफोरजों होनानैबो जोङो जायो अब्लाबो जोङो सबाया जोंनिया साम'जोंसो बांसिन गोथाव जायो आरो सबायाइजों जेनबा साम'जोंसो बांसिन गोरोबफ्लेयो आरो जोंनिया जों बिदिखौसो बांसिन जानायखौ नुयो आरो जोङो बोरैहाय जोङो साम'खौ जायो होननानै बुङोब्ला जोङो दैमा दैसा बा दुब्लि फोथारनिफ्राय लाना फैनानै जोङो बे साम'खौ जोङो साननै बा सानथाम जोङो सोमनानै दोनो दैयाव आरो बेखौ खुनि लेथ्राफोरखौ खिगारहोयो हाफोरा गलांजोबो थिग बिदिनो जों बेखौ साननै बोखांनानै जोङो साफा खालामो आरो बेनिफ्राय जोङो मिखिफोरजों बा जिखि जाया मिखि गोबाब बुस्थुफोरजों जोङो हुनानै हखनानै लायो आरो बिनि बेफोरनि आइरनफोरा खारनाय हिसाबै आरो
औ
बेनिफ्राय जोङो खिथुखौ जोङो दानस'यो साम'नि बेनिफ्राय जोङो खुगानि बे गाल खापखौ जोङो गोरा बस स्थुखौ गारखाबखौ जों बोखानानै गारो आरो अब्लानिया जोङो खौ जोङो सोबनानै जानो हायो आरो थिग बिदिनो जोङो बर'फ्रा गिबियावनो जोङो साबुंखौ जोङो एवनानै लागोन गोबावनो ब्रैजिबा ब्रैजि जि मिनिटसो बिनि उनाव सबायाइखौबो नोङो गोदौनानै होनाय लानानै बेखौ जोङो बे गोदौनाय माने साम' जोङो लगायनानै जोङो खाथायनानै होनाय जायो आरो अब्लानो जों बेखौ खौ थामजि आरो ब्रैजि मिनिटनि उनाव बोखांब्लानो जोङो बेखौ जानो हायो आरो नोंथां बिदिबो जोंनि ओनसोलाव सङो आरो नोंथां अब्ला आं मोनसे सोथाखौ जोङो मिथिबायनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय ओ नोंथांमोननि जायहाय बै नारजिखौहाय बोरैहाय दा संनानै जायो नोंथां
औ जोंना नारजि होनोब्ला जोङो जायो जोङो बायदि रोखोमनि जोङो संनानै जायो नारजिखौ नारजिखौ जोङो खारि होनानैबो संनानै जायो गाव गोजा बा आलु आलु टमेट' होननानैबो जोंनिथिं बेबायदि नारजिखौ संनानै जानाय नुनो मोनो लोगोसे जोङो ओं नारजिखौ अमा बेदर बा जोङो दाउ बेदर ओ अमा बेदर बा अमा बिबु बेफोरबायदिजों होनानै संनानै जायो आरो ओ बबेबा समाव जोङो नारजि सिख्रेबनाय जों अनलायावबो नार्जि सिख्रेबनानै जायो आरो बेफोरबायदिसो जां जों जायो अनला बे नारजिखौ जोङो माबायदि अमा बेदरजों संनानै जायो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो बे नारजिखौ जोङो सोमनानै उनाव रूयोब्ला बेखौ एसे माने मोजाङैनो मोनजासिम रुनानै लाग्रोनांग जायो जोङो
औ
बेखौ रूनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेदरफोरजों सङोब्ला बेदरखौ मोजाङै नांगौ बायदि मस्ला मस्लि बानलु संख्रि होनानै जोंङो एवग्रोनानै लानांगौ जायो बे एवखांनानै लानायनि उनावसो जोङो ओमफ्राय बै रुनानै लानाय नारजि खौ जोङो बैयाव लुदेरनानै होनानै ओ आरोबाव जोङो नांगौ बिबांनि खारै होदेरना गोबाव गोदौल' होनानै ओ मोनो मोनहोबानो जोङो बिख माने बिखौ जानो थाखाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जायो। ओमफाय जोङो आरो अनलाजों सिख्रेबनानै जायो होनोब्ला जों अनला ओंख्रि संगोन। गिबियावनो जों अन गुन्दैजों ओ अन गुन्दै देना लाग्रोबाय बिनि उनाव दै गुदुं गोदौ होबाय होनानै बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होनानै उनावहाय एसे ओ ग'था जायोबा जोङो बे नारजिखौ बहाबा एवस्रोनानै एबा जोङो बबेबा गुदि गुदुङाव ओ गुदुं मुवायाव जों होनानै बेखौ नारजिखौ गुदुं खालामनानै जोङो बिखौ सिख्रेब जोबो बिदिनो फिसा-फिसा सिख्रेबजोबनानै जोङो बे अनला ओंख्रियाव गारनानै होयो आरो बेबायदिनो गोदौनानै होयोबा जोङो एसे माने जानो गोथाव जायो गोखा। जुदि आरो बेयाव ना फिसा जुदि गारदेरनानै होयोब्ला बांसिन थावसिनसिन आरो।
औ
बेबायदि खालामनानै जोङो नारजिखौ बांसिन जायो। आरो मोनसे रोखोमै जोङो नारजिखौ जाबावोदि माने बबेबा समाव जोङो बेखौ गोथाङैबो जायो आरो बानलु बानलु संख्रि बा सामब्राम गुफुर सिफ्लेनानै। सोमना दोननानै बेखौ सिफ्लेनानै ल'गायनानै जोङो बिदिनो गोथाङै जायो नोंथां।
औ नंगौ
औ होनबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।
औ औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।